हेल' नोंथां
अ नोंथां खोनादोंना?
खोनादों नोंथां?
अह गिबियावनो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
उह होमबा नोंथां जों मोनसे आयदानि सायाव उह सावरायनो सानदोंमोन। सम होनो हागोन ना?
हागोन हागोन नोंथां?
होमब्ला आयदाया ओरैबायदि माने उह न'खरसेनि जि फिसाला बिनि उह खामानिया मा मा बिनि हाबाया मा मावनांगौ
औ
बेखौ एसे फोरमायना हानो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन दे नोंथां औ जों माने न'खरनि फिसाला जायोबा माने जोंनाव माने गोबां बिदिनो बिबान थायो आरो न'खरनि फिसाला सासेल' जाबाथ' माने बांसिन जायो आरो बिदा फंबाय साथाम साब्रैफोरनिया बेलेग जायो आरो जेनेबा आं फिसाला सासे बेफोरनि बिबानखौ आरो आं जेनेबा न'ख न'खराव फिसाला सा सासेल' थायोबा बियो बांसिन बिमा बिफाफ्रा माने नोंनाव नोंखौ माने फोथायो आरो फोथायो बिदिनो नोंखौ गाज्रि जाजानो बायो बिदिनो मोजां खामानियाव थांजानो लुुबैयो। बांसिन गाज्रि जाजानो बायो आरो बांसिन न'खरनि मानसिफ्रानो सासेल' ओरैनो जेनेबा मोननोबो गोब्राब नालाय फिसाला सासे जेने थेनेसो मोननाय नालाय माने गोबां अननायबो मोनो आरो फिसाला सासेल'आ आरो बिदिनो आरो बे आरो बेफोर अननायनि सायावनो माने फिसाला सासेल'फ्रा माने खायसे गोबां गाज्रि जानायबो नुनो मोनो बिदिनो माने फिसालानि दायथ'आ माने बिदिनो बिमा बिफाफ्रा जोबोर अननानै अननानै जेनेबा फिसालाखौ फेदेरबाय बिदिनो फोरोंबाय। बायदिफोरखौ फैसा थाखा नांगौफोरखौ होबाय बिदिनो होनानै जेनेबा फिसालाया जेनेबा न'खर फेमिलिखौ एसेबाबो बुजिनो हानाय जाथारनांगौ आरो
फ्राय माने फिसाला सासेल'आ माने जोबोद उह थाल लाथारनांगौ जायो माबा फिसाला सासेल'आ जुदि गाज्रि जायोबा बिमा बिफाफोरनि सावबो नांनो हागौ। बिदिनो बिमा बिफाफ्रा जोबोद उन्दैनिफ्रायनो फोरोंनानै नोंखौ मोजां। खालामनो एबा सेस्था खालामो माने
बिदिनो ओमफ्राय उह फिसालाफ्रा जुदि जेनेबा ओरै जानांगौ आरो जेनेबा बिमा-बिफानि खोथा मानिथारनांगौ बिमा-बिफानि खोथा दाननो मोना। आरो गावनि गोसोबायदि खालामनो नाङा बिमा-बिफाफ्रा जा होनदों बेखौनो मावनांगौ बिमा-बिफाफ्रा गाव गावनि दिनाव गावसोर जालांथोंसै जायखिजाया बिमा-बिफानि खोथाखौ दामनो मोना आरो जेनेबा बिमा-बिफाफोरनि खोथा लायोबाथाय माने नोङो जेरावबो साकसेस जागोन आरो बोर मोनगोन बिमा-बिफानि बोरा माने जेब्लायबो नोंनाव थायो आरो बिमा-बिफाया जुदि उह नोंनि थाखाय बिसोरो गोदोनो उन्दैनिफ्रायनो नोंखौ एफा खस्थ'यै फोरोंबाय जेब्ला नोंबो माने उनाव दे रनानै नोंबो माने बिमा-बिफाखौ नायफिनथारनांगौ जायो जोङो माने आरो जों माने बिहामजोफोर माने सफैबाथाय माने एसे न'खरफ्रा एसे गावनो नागिरो बिदिनो जेनेबा बिहामजो बिदि सफैबाय जेनेबा न'फ्राव आरोना बिदिनो हाबानि सम सफैबाय बे समाव माने ओ आइजो थारमाने बिदि न'खरफ्राव माने एसे मिलायनो एसे सम लायो। बिदिनो सोरनिबा बुंनायखौ सहाय हाया हाया बिदिनो बिमा-बिफाफोरनिखौ सहायनो हाया खिन्थु ओ हौवासा गथ' थ' उन्दैनिफ्रायनो देरबोनाय बे माने बेफोरो रायनाय मानायखौ बारा एसेबां मोजां मोना आरो बे जेनेबा जे हिनजावफोरखौ बारा रायजानो मोजां मोना बिदिनो गाव मोजां मोननानै लाबोनाय सिख्ला जाबाय नालाय
औ
औ बेनि थाखाय माने जे न'खराव माने एसे मिलाया माया जायो आरो बिदिनो बिनि थाखाय माने हिनजावफोरनि खोथाफोर खौबो माने लाजोबनो हाया जायो बिदिनो आरो बिमा-बिफाफोरनि खोथाखौबो लानो हाया जायो माने मोननैनि गेजेराव माने ओरैबो थाङा ओरैबो थाङा माने जायगायावनो थानांगौ जायो आरो बिदिनो गोबां बिदिनो माने फिसाला सासेल' माने मिलायनायावनो माने दिनानो थांजोबो आरो बेखौ बेखौ बुरखायनांगोन बेखौ हिनजावा हिनजावजों साइद लाबा बिमा-बिफाफ्रा ओरै दाय जासिगोन बिमा बिफाफोरनि साइड लाबाथाय हिनजावा दाय जासिगोन बेबायदि माने फिसाज्लाफोरनियाव माने गोबां बिदिनो जेंनाफोर थायो। बिदिनो आरो बेफोर जेंनायाथ' फिसा-फिसौ बावसो आरो रां खामायनानै न' खरखौ सामलायनांगौ बिदिनो नोङो मोजां फरायनानै साख्रि-बाख्रि मोनब्लासो मोनाबाथ' नोङो हाजिरा हुजिरा मावनानैबाबो नों जाहोथारनांगोन फेमिलिखौ फिसिनांगोन आरो बिमा बिमा-बिफाफ्राथ' थाबाय थाया ना अराय सम बिदिनो सानसे समाव बिसोरबो थैलांगोन बिमा-बिफाफ्राबो थाबाय थाया बिदिनो बेनि थाखाय नोङो गाव गाव गसंथानो थाखाय नोंङना माबा माबा मोनसेबाबो नोङो नाजाथारनांगोन जुजिथारनांगोन बिदिनो माबा मोनसे फैसा खामायनायनि लायायाव नोङो नाजाथारनगोन ओ ओफाय बांसिनानो माने फिसाला सासेल'आ गाज्रि जानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो बिमा-बिफाफ्रा अननायखौ बारा होयो नालाय बिदिनो आरो एफा अनसेयावबो माने आरो उनाव हिनजाव लाखांनानै माने बिदिनो न'खराव गावनो नागिरो सोखावनो नागिरो बिदिनो साननाय फ्रा आलदा-उलदा जाजोबो हाबा जाखांनायनि उनाव बिदिनो माने गोबां खाहानि दं आरो फिसाला सासेल' माने बिदि जानो मोना आरो आंनि साननायाव फिसाला सासेल' माने न'खरखौ बेंनांगौ आरो न'खरखौ माने नायनां गौ न'खरा बबेथिं गाज्रि जानो नागिरदों बबेथिंजाय माने न'खरा माने थांबा गाज्रि जागोन बबेथिंबा दुखु जागोन एबा खस्थ' मोनगोन बिमाफ्राबो बेखौ साननानै माने नोङो थानांगौ आरो दा होमबा नोंथाङाबो दान्दिसे सम फोरमायदो आंनि बुंनागौआ एसेयावनो
नोंथाङाथ' गोबां बाथ्रा बुंलांबायानो नोंथां बुंनाय बाथ्राफ्रानोथ' गासिबो सैथोआनो नोंथां
औ
जायफोर फिसाला सासे बिसोरथ' माने बिमाफ्रा माने उन्दैनिफ्रायनो दाउ दाउ अनबोयो मोस्रोम बासि मोज्लाय जोसि गोबां माने जोथोन लानानै बेखौ फेदेरबोयो फोलावबोयो माने ससे समाव जोंना जेला बैसो जानानै ओ न'खर सालायनांगौ जायो फिसाज्लाया माने बिमा बिफाफ्रा बोराय बुरै बैसो सम जाहैयो बिदि समाव जोंना माने खायफाया बिमा बिफाखौ फिसिनांगौ समाव एबा बिमा बिफाखौ नायनांगौ बिबान थासेयावबो माने खायफाया बेफोरबायदि माने नायालासिनो माने गावहासो माने जाला लोंला बेफोरबायदिबो जानाय नुयोना गोबांनो
औ नोंथां
फिसााज्ला सासेबाथ' जोंना माने बिमा बिफायाबो माने गोबां दावदाव अनबोयो उन्दैनिफ्रायनो माबा जासिगोन नामा माबा बेरसिगोन नामा गोसोआव गिनायबो मोनो बिमा बिफाया माने अब्लाबो माने खायफा फिसालाफ्रा बेफोर माने बिमाफोरनि बिफाफोरनि ओ जि हास्थायनाय लुबैनाय बेफोरखौ माने बुजिया आरो माने बिमा बिफाया बेखौ माने उन्दैनिफ्रायनो फोरोंबोदों फेदेरबोदों माने बिनि मोजांनि थाखाय इयुनाव जाहाथे मोजां मानसि जाहैनो हायो न'खर माने न'खर खुंनायाव मोजाङै ओ दावगालांनो हायो बेनि थाखाय बिमा बिफाफ्रा माने फोरोङो फेदेरो फोलावो अब्लाबो माने फिसालाफ्रा माने खायफाना बेफोरखौ बुजिया आरो माने गावनि अहंखारजों सोलियो आरो ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला माने सासे बि ओ माबानि फिसालानि ओ गुबै बिबाना जाहैबाय माने बिमा बिफाया बोरै बुरै जाबोला माने बिमा बिफाखौ माने बिसोरनो जाहोनांगौ होनांगौ बिसोर माने ओ बुरै समाव बोराय समाव माने बिसोरखौ थैजासिम मोजाङै जाहोलांनाय आरो बेजों लोगोसेनो ओ जे फिसाज्ला सासे बे समाव माने खायफाया ओ बे फिसा बिनानाव थायो बे समाव बिनानावखौ फोरोंनांगौफोर मानांगौ बेफोरनिबो माने बिबान थायो आरो बेजों लोगोसेनो आ समाव जेला बैसो जायो अब्ला माने हिनजाव लायो बे समाव माने आ फिसाजलाजों एबा बिहामजोजों माने बिमा बिफा बिसोरखौ माने जाहोनांगौ मानांगौ बेजों लोगोसेनो गावनि फिसा फिसौ फोरोंनांगौ देरनांगौ बेनि बेफोर बिबाना गाससिबो थाजोबो आरो बेजों लोगोसेनो न'खर बेंनाय बिमा बिफा नायनाय गासैबो बिबाना माने फिसालानाव थाजोबो आरो माने फिसाज्ला सासे होनबाथ' गाव हारसिं जाहैबाय माने उफायथ गैया जाहैयो न'खरखौ जेरैखि जाया मानो साख्रि बाख्रि मोनाबाबो नोंथां बुंनाय बायदिनो आ हाजिरा खामला मावनाबाबो माने न'खरखौ सामलायनांगौ एबा दैदेनलांनांगौ जायो आरो बेबायदिनो गावनि बिमा बिफा सासे बिमा बिफा सानै आरो बेजों लोगोसे गावनि हिनजाव बेफोरखौ माने फिसिलांनांगौ बिबाना गावनाव थागोन बिदिनो जेरैखि जाया माने साख्रिखौ साख्रि बाख्रि मोनाबाबो माने न'खरनि ओ जाखिनि हाफोर दं बेफोराव माने आबाद मावनानैब्लाबो माने न'खौ एबा न'खरखौ माने फोथांलांनांगौ जायो आरो जेरैखि जाया माने ओ मानसि महरै जेब्ला जिउ माबा जोनोमाथ' मोनखाबाय। अब्लाथ' माने मानसिनावथ' मोनफा मोनफा मावलांनांगौ बिबान थाखायो नालाय नोंथां
औ नोंथां
औ बिनि थाखायनो जों माने जेरैखि जाया माने ओ गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जों माने खस्थ' खालामनानैब्लाबो न'खरखौ माने सामलायनांगौ जायो आरो बिदिनो खायफायाथ' आद्रा खिद्रा फरायो बिदि बिदिनो बांसिन माने ओरैनोथ' खायफाया बांसिन बेखार होननानै बुङोब्ला माने आन्दार मेट्रिक माने मेट्रिक पास जायै बेफोरो माने बांसिनै गोदाव सोराव जानायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो खायफाया बिदिनो बैसो जास्लाबैयावनो लेखा गारनोसै ओरैबो जाया ओरैबो जाया बिदिनो लोगोफोरजों जानोसै लोंनोसै बिदिनो समाव ओ जेला बैसो जायो। अब्ला फैसा थाखाखौ बनिफ्राय मोनगोन बहा मोना। माने बाहेरायाव खामानिबो मावहैनांगौ जायो आरो माने न'खर दैदेनलांनो थाखाय बेबायदिनो ओ गावनि माने आद्रा खिद्रा बुजिनो रोङि साननो रोंस्ला बैयाव माने ओ बेफोरबायदि आद्रा खिद्रा जानांनायनि जाहोनाव माने गोबां लाइमोनफोरखौ माने माने गुबुन जायगाफोराव थांनानै खामानि मावहैनाय बेखौ नुनो मोनो आरो
औ
बेबायदिनो माने आथिखाल मुगायावथ' गोबां दंसैना जोंनि माने लाइमोनफ्रा माने बाहेराफ्राव खामानि मावनानै न'खरखौ माने दैदेनलांनाय बिदिनो गामि ओनसोलाव नों मावबाथ' जोंना माने गामि ओनसोलावबो गोबां मोनो नाथाय ओ गामि ओनसोलाव जोंना माने बेफोरबायाददि मावनायबो जाया नालाय थाबाय थाया जोंनि खामानिया बिदिनो माने फिसाज्ला सासेया माने न'खरखौ बिदि दैदेनलांनांगौ जायो आरो माने फिसाला सासे होननानै बुङोब्ला न'खरखौ बे दैदेननाय बिमा बिफाखौ नायनाय माने बेफोर बिबानखौ जों बुंनो हायो आरो होनबा नोंथां जों फिसाज्ला सासे एबा न'खर सामलायनायनि बागै गोबां सावरायबायना नोंथां
औ दासो
औ होमबा एसेयावनो दोनथ'लायनोसै नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथां